औ हेलौ
औ मा खालामदों? मा नुदों?
नै ओरैनो जिरायनानै दङ। नोंहालाय?
दं आंबो ओंखाम जाखांनानै जिरायदों।
औ जाखांबाय नै दासो बावाखै।
ए सोर सोर दं?
दंजोबो बिब' बिमा फिफा
ए
नोंस्रालाय?
दङ उन्दुबाय आइआ गाबोन अबाव थांगोन नों? औ
गाबोनथ' मोनसे फोरोंनाय मावबादा दङ बेयाव थांनांगौमोन फोरोंनांगौ गथ'फोरखौ मोसानो
ए बेहाय
नों फोरोंहैयाखै नामा?
ओहो आं थांथ'वाखै
ए थांदों दहायबो थांदों आं
अ थाङा दहायलाय? ए
खुख्लुंआव
ए गाबोनबो थांगोन बेयावनो माबासो
औ बावहायनो
सबायबिमा ओमफ्राय ना बाथोन
ए सानबा सानबानि
ए मा ओंख्रि जाखो नोंस्रालाय?
जोंना खांख्रिखलाजों खांख्रिखलाखौ बाथोन बानायदों ओमफ्रायो साम' एरख'नाय भाजा बिबै लायनाय ओम जोंहाबो खनहैफिननांगौलै। साम'खौ
टायेम मोनबा खननोसै ना?
उम बे फोरोंनाया जोबबाथाय खनैगोन दे।
औ
सबाइजों जानांगौ।
दैयाबो गिदिर देददोंना फिसा थाय मिथिया नायनायानो जायाखै।
फिसा जाबायनो बाबाया दहायो ना बालाबोथिया सालिहैदोंमोन खादाजों।
ए
मोनदोंबो दसेजोंनो उम
समखौनो मोना।
औ नों माला फैया न'वावलाय?
दहायसो फैदों।
ए
आं बेफ
आं बेखौ न'आवसो गैया सा सानदों नोंखौ।
ए गाबोन जेरावबो थाङाबा जोंनावसो लेंहरनो नागेरदोंमोन आं थाइजौ खाजि जानो।
ओ से बाजि थामजि मिनिदाव थांनांगौ।
औ होनबा फुङाव सोलाबगोन ना?
औ फुङाव सोलाबो।
फुङाव दसे था बेरायलाबायजागोन बे ओमबालाय। थाइजौ जालाबायनो।
थाइजौआ मोनजोबबायदांना नोंसिना?
मोननानै सिरि जोबबाय गैला।
उम
गेसाव जायोलै मोनबा गोखैबो ना।
बिदिनो जायो खान्थालसो जानो लुबैदोंमोन खान्थालानो रायाखैनो माथो।
सोरनाबा सोरनाबा मोनजाबाय मोनजानाया ओमफ्राय
औ सोरनाबा सोरनाबा राबायदां।
लिसु फिथाइयाबो मानसिफोरना जाजाबायना बाजाराव
मोनजोब्बाय।
सोरनावबा दंबा जाहैजागौमोन।
औ आमथि सुवाफ्रावबो जाजागौमोन बे मोनोबा, थाहैगोन ना थाहैयोथाय?
लिसु फिथाइया आमथिसुवायाव जोबहैगोनसोदांलै।
जोबहैयोदै ने?
उम
उम
दानो जाला जोब्बाय।
उम
अफिसनियाबो गोजा गोजा जाजोब्बाय मानसिफोरा जाहैयो खोमा दाखोर जानानै थाजोबदों दहायबो।
औ जायो दहाय जादोंदां नुदों आङो।
उम।
जोंहाबो माब्लाबा जाहैनांसिगोन जनो
औ
जलोगो लानानानैै रायगोनसो नामाथाय थाग्रा
रायनाय नंङा दां माथो‌ जाहोयो बयबो
रायाबाथ मोजां
बुरसिला बायबा नो‌ देन जानला मोनला दाखोर बानायबोबा नो देन रायनो हागौ खोमा
औ जानानै दाखोरखौ सिबनानै गारबो नांगौ नो
उम
गावसोर फोसाबबाय थानो हायाना हौवा मानसिफोर
औ
खनसेहायबो बिदिनो खालामदों उन्दु जोबबाय
उन्दु जोबबाय नामा
उन्दुजोब्बाय
उम
सिरि थानांङा
मैया अ बेरायहैया नोंसोर
मैया
औ मैया ना दाख्लै मोनलाय
साला खाथियावनो बावहायनो फुख्रियाव
सालाकाथि ना माबा साफ्राकाथा
औ साफ्राखाता बावदों निमाहा‌ होदो
जेबो नंङा दे बुरजा थांथारदों नामा नोंसोर
ओ जोंङो साब्रै
साब्रै बे कक्राझारनि बिलिफां मोनबो फैदों दा
ओहो बे फैयाखै
ए
बानायसै फथखा ना
फैदो सानदां फट नुनानै
फैयाखै
उम सोर सोर साब्रै साबा थांनाय
आदा सादिन आदा भाजित आं रुपनाथ मुसुखा
उम माजो थांदों?
गारिजों सकुटिजों
ए
गावगा बागाव लाबाय
ओम मालाबा थांनो थांनांगौ र' जोंहाबो
औ थांगोन र' आं नोंखौ खबर होफिनगोन
औ
सोलाबबा दा बे मोसा नाया जोब्बा
उम
बा दिन लखा
ए मैया आथिमंगलाव मानो थाङाखै नों?
गैया लोगो गैयिखाय थांनो मोनासै बिब'आबो बेलेगफोरजों थांफाबायना न'नि गारिखौ लाङाखै
ए न'नि गारिखौ लानानै हो फैबानो जायोमोन ना
बिब'आनो बुंबाय नों दा थांसै होननानै बुंबाय नालाय आमफाय आं थाङासै
ए
ओरैनो फिसासो जाखादों होननानै
उम जोंहाबो अट'जोंसो थांदों साफागुरियाव गाखोनानै आब'रुनजु फदमस्रि फामे आं साब्रैनो थादों मनिसाया फैसा गैया होननानै थाङासै बिहा होथ'नो नागिरबाय फामिया ओमफ्राय होमबाबो थाङासै
ए आं थांदोंसो नंदों गैया मैया ओरैनो साफ्रा खाथाथिंल' मम' इरि जानानैल' फैदों आङो हाथसिंनो भुमिथाखौ फन हरनानै
बुमिथा
उम‌।
थांदों बिबो
औ बिसिना खाथि जाखायना
ए। उम।
आं थांबाय ओमफाय गाव फैबाय
फैनायाव जोंहा बे आबरबिथा बिथांमोननिनो बिमायंना मा जायो?
ए।
पेसेन्जारजों फैनो नागिरबाय जोङो ओमफ्राय हरफाथारबायबा लाबोफाग्रायाव लाबोनो बुंबाय थाबाय ओंखायनो फैबाय जों ओमफ्राय दसेनो सफैदों एसे थाफागुरिनिफ्राय बेंथल गेदरसिम थाबायलांबावदोंसो आं। ओ।
आयु एट गोजान।
उम। बिदिनो मेराइ जाबोबाय जोङो जमागुरियाव ओमफ्राय ओरैनो थाबायबो आरो एसे थाबायनोसै होननानै।
उम। बुरजा जाथारदों नामा?
आथि मंगलाव। गावसिनि आलासिफोर ओमफ्राय। अबेनिबा मालि बिथानि ना अबेनिथाय गथफोर थांदों गथ
ए।
आलासिफ्रा बारा जों थांबा एसे खममोन बेसोरल बारा जादों बे
उम। थांनायजायासै।
थांदों जों बुर्जा।
बिसोर गाव गावनि गारिजोंसो थांनो खोमाना?
उम फैनायाव समान
आं नदिबिंआव थांदों दा?
ओहो थाङाखै।
ए उम। थांदों नंदों।
ओमफ्राय आराव अख्रांमोन आदा आसक। आदा खोरोमदाव आदा रथेन थांजोबदों। बिरखां मोननाव हाबोद दों खोमा फैनोसै